औ खोनाबायना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ औ औ गोजोन फुंबिलि होमबा नोंथां।
औ। हेलौ?
औ खोनादों नोंथां बुं।
नोंथाङा आंजों दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं सम दङ फ्रि।
औ बिदिब्ला सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोंनि ओनसोलावहाय दाउनि फाराम अमानि फाराम खालामनानै जिउ खुङो आरो बोरमा दाउ बयलारनि फार्म बोरमानि फार्म। आरो उम मोसौ मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो। मोसौ फिसाखौ जों फानहरनो हायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदानि सो रोखो आयदानि रोखोमै जोङो मोसौ बा अमा अमानिफ्राय फिसा होनानै फिसाखौ फाननानै जोङो गोबां थाखा आरजियो जोंनि ओनसोलावहाय
औ।
नोंथांनि फोरावहाय बिदिब्ला फोरमायनो हागोन नामा? दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दैहाय।
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दाउ अमा होननानै बुङोब्ला जोङो न'खरफ्रोमबो बर'नि न'खराव जोङो नुखागोन आरो जोंनि दाउ अमा फिसिनायखौ। जोङो बर'फ्रा दाउ अमाखौ फिसिनानै गावबो जायो लोगोसे हाथथाय बाजारावबो जेब्ला नोंहा रां गोनांथि जायो अब्ला जोङो फाननोबो हरनो हायो आरो नोंथां।
हायो नोंथां।
दाउ अमा फिसिनाया जोंनि बे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जेब्लासिम जोङो जेब्लानिफ्राय जोङो रायजो जाबोदों। गामि समाज दाबोनो रोंदों अब्लानिफ्रायनो बर'फ्रा जिब जुनारखौबो फिसिबोनो सोलोंबोदों आरो। बिदिनो नोंथाङा मख'लांबाय दाउ बोरमा अमा मोसौ बेफोरो जोंनि न'खराव फिसिजाग्रा जुनार नङा होमब्ला।
औ
जानो हागौ मोसौ बोरमाया हाग्रायाव थाग्रा जुनारमोन नाथाय मानसि फोरा बेखौ जोङो गावगावनि खालामनानै लाबाय आरो बेयो बे माब्ला समनिफ्राय बेयो मानसिफोरा मोसौ बोरमाखौ जोङो गावनो खालामनानै फिबोखौ जों बिनि जों दिनै बुंनो हाला बे बेसेबांबा जुगनि समनि ओमफ्रायनो जोङो दाउ अमाखौ जोङो गाव गावनि अमा आरो मोसौफोरखौ जोङो फिनानै जोङो लानो हादों आरो नोंथां। अब्ला जोङो ओ गोबां खोथाखौ जोङो बुंनो हायो जेरै दाउ अमा फिसिनायजों जों मोनसे जिउ राहा दानोबो हायो आरो नोंथां। मानोना नों गोबां दाउ फिसियोब्ला गोबां नोङो ओ मा होनना बुंगोन अमा फिसियोब्ला नोङो गोबां रां मुलाम्फा आरजिनो हायो। दिनै नोंथाङा बुंलांखाबाय दाउ अमा फिसा फिसियोब्ला बिमाखौ फियोब्ला नोंथाङा अमानि जेरै फिसा मोनो बे फिसाखौ नोङो हाथाय लेभेलाव बाबाक माने फालांगि लेभेलाव लाङोब्ला नोंथाङा फाननो हायो जेरै मासे अमानि दामा दिनै ब्रै रोजानिफ्राय बा रोजा द' रोजासिम नङा होमबा नोंथां? अब्ला नोङो बिमा मासेया जुदि जिथा अमा फिसा जायोब्ला नोङो खमैनो ब्रै जि रोजा बाजि रोजा नोङो फाननो हायो आरो अब्ला नोङो मासे बुन्दा अमाखौ फियोब्ला नोङो से बोसोर बा जि माह जि दानसिम फिनानै नोङो खमैबो नैजि रोजा बा जिदाइन रोजाल' रां मोनो नङा होमबा। अब्ला नोङो बिमाखौ मोजां बिमा जो जोलैखौ जुदि फिसिनानै नों फाननो हायोब्ला नोंहा गोबां रां आरजिनो हायो होननानै गोबां जाय फिगिरि आइजो बिथांमोनहा बुङो आरो। जोंनि ओनसोलावहाय गामि गामि गं गंफ्रोमबो गामियावनो जोङो अमा मासे नङा मा मोनसे फिनाय थाखागोन आरो जोङो गोदो अमा खौ जोङो गोबां आइदिया जों फोर फियोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मानसिया जोङो अमानो टेब्लेट जाहोयो अमानो दाना जाहोयो बेफोरो आलादा आरो नाथाय जों गोदो बोरैहाय फिसियो होमबोला जोङो गुन्दै बिदिनो अफ्रि एसे होगोन अफ्रि न'आव दोङोब्ला थिग बिदिनो जोङो ओ हाग्रायाव मोननाय जेरै थास' गोसोम थास' गुफुर बेफोरखौ जों हानानै रुनानै जोंनि गुन्दैजों होफानायखौ जोङो नुयोमोन आरो। नाथाय आथि आथिखालाव गोबां मानसिया केपसुल टेब्लेटखौ दौवो इफिलौनि दौवो आरो नोंगौ दा अमा जिब जुन्थु गासैनियावबो फिलौआ जायो फिलौआ जायोब्ला ओ अमा बोरमा फोर देरनो हाया बा मानसिफोराबो फिलौआव बारा जायोबा देरखांबोननो हाया आरो। बेखायनो जोङो आ बेफोर रखम दानाखौ बाहायनाय जायैखौ जानोबो हागौ आरो नोंथां नों
नोंथां औ
अब्ला नोंथांनि साइडावहाय बिदि ओ अमाफोरखौ बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
जोंनि ओनसोलावहाय अमा फियोब्ला मोनसे फाराम न' लुयो। न' लुनानै अमा अमा बिमानिफ्राय जोलै फेहेरनानै बेखौनो न'आवहाय दाना गुन्दै बा अफ्रि बेबायदि होनानै गोबां बुरजा फिसिनानै गिदिर गिदिर फेदेरनानै बाजाराव बा उम गामि बा हाबाफ्राव बेफोर दि फानहरनाय जायो ग'था ग'था।
औ
खायफाया न'खराव लानानै फिनानै फिसा जोलै एरहोनानै फिसाखौ फानहरो। बेफोरखौ बै जाय फाराम दं बेफोरहा बायनानै लांनानै गोबां बुरजा बुरजा फिनानै बे फारामनिफ्रायनो गोबां बायग्रा फोरनो फानहरो गोबां गोबां बेसेननि। ए नैजि रोजा जिदाइन रोजा नैजिबा रोजा। बेफोरनि फानहरो आरो मासेयावहाय बेजोंनो खायफा मानसिया जिउ खुङो आरो खायफा नखरावहाय मानै लायो। मासे बिमा लागोन आरो मासे बिदिनो ओ खासिफोर बेफोरखौ बाहायो आरो। बिनि उनावहाय दा दाउखौ फानहरनानैनो अमाजों गोबां मानसिया जिउ खुङो गथ' गथाइखौ लेखा फोरोङो बेफोरबायदि खालामो आरो। आरो दाउ ओ फाराम खालामो। फराम खालामनानै दाना गुन्दै होनानै आरो बे दाउ बयलारनि खिखौबो ओ फा फानहरनानै बिसोरो गोबां थाखा आरजिनानै लानो हायो आरो।
औ।
दखान खुलिनानैहाय लकेल लखेल दाउफोरखौ बारा फाराम खुलिया न' न'आव फिसिनाय जायो बिनिफ्राय गोनांथि जायोबा थाखा फैसानि गोनांथि जायोबा बाजाराव फानैयो। न'आव फिसिग्राफ्रा नफारसि नफ्रामबो दाउआ थायो आरो जो ओनसोलावहाय।
ओ आरो बिदिखौ बांसिन खालामनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां? औ जोङो गोबां ओ औ। जोङो आरो दाउ अमाखौ फिनायनि गेजेरजों जों मोसौ फोरखौबो जों फिनो हायो नङा होमबा नोंथां जों मोसौ फिनाबो गोबां रां आरजिनो हायो दिनैनि दिनाव जेरै ओ मोसौ फिनानै जोङो मोसौखौ जोङो गाइखेर मोनो मोसौनिफ्राय आरो गाइखेरनि फ्रायनो जों दिनै ओ मा बानायो जोङो गोबां आइ आ माने जाग्रा आदार जों दिहुनना नै लानो हायो पुनिर नङा होमबा? जायखौ जों गाइखेरखौ लोंनोबो हायो मानोना जोंनि देहायाव साफ फ्रोमनिबो देहायाव सानसेयाव गाइखेर फुवासेया जोंनो गोनांथिथार आरो। बेखौ लोंनो हायोब्ला जोंहा देहायाबो राफोद मोजां थायो आरो जोंनि हारा बेेगें फोराबो गोख्रों जायो आरो आरो जोंनि बे माइन्दफोराबो एसे माने माने फ्रेस जानो हायो आरो बेखायनो जोङो मोसौनि गाइखेर लोंनाया जोंनि थाखाय गोनांथार। इफोरावबो जोङो मोसौखौ जोङो गाव गाइखेर जानो थाखायबो फियो आरो जायफोरा मोसौ फार्म बनायो बिथांमोना गोबां बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो आरो फार्म जुदि खालामब्ला नोंथाङा जुदि दिसिनि अनगायै जुदि नोंथाङा जार्सि मोसौ फिनो हायोब्ला। नोंहा जुदि न'खराव जिथा बा बाथा जुदि जारसि गोसौ थायोब्ला नोंनो साख्रिखोनो नाङा आरो नों बिदिनो सामफ्रोमबो नोङो नैरो ओ नैरोजा। जिबा नैजिबाजौ बा थाम रोजा नोङो दैलिग खामायनो हागोन आरो नोंहा जुदि अ दं जि था जुदि मोसौ दोङोब्ला आरो अब्ला नोङो सानस सेयाव नोङो माहायाव नोङो खमैबो नोङो दाइनजि रोजा गुजि रोजा बा एक लाखसिम नोङो रां आरजिनो हायो आरो जायफोरा न'खराव जारसि गोसोआव दोङो अब्ला जों गोबां बेफोर रखम आयदाजोंबो जोङो रां खामायनायनि माबाखौ लानो हायो आरो जों जुदि सा फ्रोमबो बर मानसिफ्रानो जुदि मावोब्ला आरो बेफोरो जोंनि न'आव जु जुन्थु जों फिसिनानै जों बर'फोरा मोजां मोनखायो नङा होमब्ला बेखौ जोङो आरो फिसिनोबो हायो जायफोरा जागा दङ जायफोरा गोसो गुदुं दं बिथांमोनहा ट्रेनिं लानाय लानानै जों बिदि फिसियो आरो नाथाय जोंनि ओनसोलावथ' आथिखालाव रावबो मानसिया ट्रेनिं लानानै जों बिदि फिसिनाय खौनो नुया गामि ओनोलाव जेरै मानसि खौ गुबुननि मावनायखौ नुनानै बिदिनो मेगनजों नुनानै सोलोंबोनायसै आरो जोंनि बि फिगिरि बिथांमोना नङा होमबा नोंथां बिदि खोबनो ट्रेनिंफोर लानानै बिदि फिफुनायखौ जों बारा नुसोगारा नङा होमबा?
नंगौ
औ अब्ला नोंथाङा एसे बुंनानै होबावदो
बिदिब्ला मोसौखौ फियो जोंनि ओनसोलावबो
औ
फोथारा गुवार गैया बिनि थाखायनो एफा जेन'बा माथाम माब्रै सोरनावबा मोसौ गाय मानै हालुवा मानै बेफोरबायदि फियो आरो फोथार गैयिनि था खाय एसे खम मोसौ फिसिनायावहाय अब्लाबो मोसौ गायनिफ्राय गाइखेरखौ दिहुननाय जाथारो आरो न'खर न'खर गाइया थाथार जोंनि ओनसोलावहाय दा जोङो बेखौ न'खरसेयाव जेनबा गाइखेरा दुइ लिटार बा एक लिटार होयोबा जोंनि सामफ्रामबो हाबो जोंनि न'खर न'खर जेन'बा जों न'खर न'खर बिलायलायनानै लोङो जेन'बा फानहरलायनानै लोङो सोरहाबा गैयाबा बैनिफ्राय बायो जों बेजोंबो एसे एनै थाव संख्रि बानलुनि थाखाय राहा मोननाय जायो आरो मोसौ निफ्राय आरो जोङो सौखौ गोबां रोखोमनि फिसिनो हायाबाबो मासे मानैखौनो जोङो जेला बोसोरसे बोसोरनै जायो अब्ला फानहरनानै गोबां रोखोमनि जेन'बा उम दाइन रोजा बा जि रोजा बेफोरनि फानहरनानै थाखा आरजिनाय जायो आरो मोसौ सौनिफ्राय हाय
नंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ जोंहा समाबो जाबाय नोंथां उनफोराव लोगो मोनोब्ला गुवारै सावलायगोनानै मिजिंथिंबो गोजोन्थों नोंथां
गोन्थों